खोनाबायना?
ननो फैयाखै नामा आनियाव?
थाङाखै नोंनाव थांला माबा जाबाय उम खोनादों द -दहाय जों जिब जुनारनि सोमोन्दै रायज्लायदोंमोन ना
औ
उम
जिब -जुनार होनबाथ' ओ हायेननि हाजोनि गोबां रोखोमनि जुनार दोङो जेरै जोङो मोसौ मोसौआ जेरै जोंनो
उम
हेल' जोङो जोंङो मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोनजायो आरो लोगोसे जेनेबा फिसाबो होयोना
उम
फिसाबो होयो ओमफ्राय बेफोरनि गोबोरफोराबो हासार जायो हासार बेखौबो फानो हासारा माने हासारफोरफोरखौ जेनेबा आबाद मावनायाव होबा माने आबादफ्रा मोजां जायो जेरै मैगं थाइगङावबो होनाय जायो सोरबा सोरबि जेनेबा दुब्लि फोथाराव लांनाबो गारहैनाय जायो बेफोरखोनो बाहाय मुलाम्फा जायो आरोना मोसौ
ओ नोंथाङा मा मा? जुनारफोरखौ फिसिनो मोजां मोनो
ओरैनोथ' ए जानावबो मोसौ दोङो फिदो मोसौ दोङो जोंहानाव ओमफ्राय गोदो बोरमाफोरबो दोंमोन दा बोरमा गैया बेनिफ्राय अमाबो फिदोंमोन अमायाबो दा गैथ'ला फिथ'वाखै ओमफ्राय अमा होनोबाथ' जों अमाखौ बिजनेस जानो खालामनो हायो माथो ना जेरै अमाखौ फाराम नानै फिसाफोर जायो देरो फेदेरो ना नांग गेदेर गोलाव फिसाफोरा देरबा फानो जेनेबा आरो
औ
नाय जायो फानो फम्रायथ' इफोरनोसै दा बिजनेस आानिया
उ
फाराम खालामामनानै फिनायफोरा
ए दाउस्रिबो जों दाउस्रि फिनना फैया नोंथाङा दाउस्रि
हा खोनाया
दावसि्रि मैना जेब्ला जों दाउ दाउसेन दाउसेनफोरनियाव जों थाङोब्ला जों दाउस्रिनि बिसयखौ जों मिथिखायो दाउस दाउस्रिया माबायदि खालामनो हायो मानसिनि रायलायनायखौ लानो हायो
ज
बाथ'खौ बाथ'फोरखौ जों जेब्ला फिसियो मानसिनि मा लानो हायो मा लानो हायो। अब्ला नोंथां बेफोरखौ फिसिनो मोजां मोनो ना मोना?
ज हाग्रानि
हो
थु दाउस्रि फिनायनि सायाव‌ होनदोंमोन ना? दाउस्रिखौथ' सिगां जों गोदो फिसिदोंमोन उन्दै टाइमाव देरदोंमोनबो ओमफ्राय हारसिंनो बिदिनो मावजिफोरा माब्लाबा अरथारो ओमफ्राय मालाबा महाबाफोर बिरलांनानै फैनो रोङा गोमाना थायो बेनिफ्राय थ' माबा आरो मादोबा मादोबा जाजालाबायो बेनि थाखायनो। फिला बाबाय। माने सिगां जों गुमा नागिरोमोन फोथाराव बिरादनो गुमा नागिरनानै फिसिनाय जायोमोन जों हाग्रानि दाउखौ फिसिनायजायोमोन माथो सिखायोमोन रोङोमोन। दाथ' जोङो फिलानो माने बाग्रा जाबाय बेफोरफोरखौ टाइम गैला माने फिनो बायो बेफोर आरो नोंथाङा फियो नामा?
आं बिदिथ' फियाखै नोंथां फियाखैनि आं आं बेफोरखौ फिफेराखै‌ आं लाइट सैमा बेखौबो आं फिफेराखै आरो ना सैमाजों ओं
सैमाया फिदोंमोन सैमाखौबो फियोमोन आं ओमफ्राय सैमाया सैमाया माने मायाव आं एसे बेमार जानानै थैदो मोसौ दोङोना बुरजायैनो
बोरमा दं‌ अमा दं
औ
मा
उ उम
उम
जेरै बोरमाफोरखौ जेरै देर फिसा जानाय फिसा जाबा देरबा फाननोबो हायो जेरै गोदानानैबो फानो सोरबा गथायैबो फानो बायग्रा जोङो बुहुद माने इफोरनि बेदरा बेसेन गोसा बेदर ना ओरैनो बेदरा बेसेसो लायो नोंसोरनियाव बोरमा बेदरा बोरमा बेदरा बे
बोरमा बेदरा थ' जोंनियाव आठस' साठ- स'आ थांदों आरो ना उ जेब्ला जों टाउनाव थाङो अब्ला बिदिनो आठस' सातस' उम उम
ओमफाय अमा बेदर
अमा बेदराथ' सारिस' उम
अमा अमा बेदरखौ जायोना नोंथाङा अ नोंथांथ' जाखायो सारिस' जोंनियाबो सारिस'आनो
उ
उम जोंनियाव बिसेना सोरबा मालाबा टाइमाव ओ साराय तिनस' थिनस' ओरै फानो
औ
तिनस' साराय तिनस' ओमफ्राय बेफारिफोरा ब्रैजौ सारिस' सारायस'बो फानो
दा सिरियाखानायाव थांफेरबायाना थांफेराखै
ओं थांफेरबाय
थांफेरबाय ना जेरै काजिरंगा जों बेयाव नुनो मोनो आरो गोबांथार रोखोमनि दाउसिन दाउला
ओ
औ नंगौ जरै थांनानै नायगोन अब्ला जों नुनो मोनगोन दाउसिन दाउला बिदिनो जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो रोखोम रोखोमनि दिनै आसाम मानि
उम औ जोंनि आसामालाय गान्दा
गान्दानि थाखायनो माबे
थ' ओ गान्दानि थाखायनो मुंदांखा जाबाय जोंनियाव ओमफ्राय ओ आसामावथ' गानदा नुनो मोनो ना उम जेरै
नामजादा नंगो आसो- काजिरंगायाव सिरियाखानायावथ' थांबायनो थाखायो मानासाव थाङाखै नोंथां मानासाव थाङाखै
औ
सिरियाखानायाव थांना गुवाहाटियाव ओ थांबाय थांनायालाय बेयाव नुनो मोनो आरो ना गोबांथार रोखोमनि माबाखौ जिब जुनारफोरखौ दाउसिन दाउलाफोरखौ
उम सिरियाखानायावबो नुनो मोनो
उम जेरै गेदेरलाय फिसालाय ओ थांबाय नोंथां
औ औ सिराखानायाव खै उम सिराखानायावबो नुयो दै जिब जुनारखो मोसा मुफुर मोसा
उम मोसा मुफुर
ए दिनो मै मैखौबो बहुत रोखोमनि नुयो जेरै दाउ हर'न बिलफोर दाउ हर'न बिल बाथ' मायबा मायबि जेरै दाउस्रि दाउला उम
दाउरायाइफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै दाउरायथ' नाम जादा नङासै भारतनि
उम अ भारतनि दाउ नेसनेल बार्द जेरै इनथाय ए गोरेल गोरेल खासेव
औ
खासेव गोरेल इखौबो नुयो आरोना ओ खासेव उम गोरेल गोरेलाबो बेलेग बेलेग मडेलनि दोङो
उम
ओ मोननै मडेलनि मोननै सि मडेलनि नुदों सिरिखानायाव मोनसे खुगायानो जमफ्लिद जमफ्लिद गोलाव गोलाव
औ
इनिफ्राय मोनसेयालाय मोनसे आरो दाब्ला दाब्ला इदिबायदि नुदों मानोना आं नुफेराखैमोन आरो ना माने नूदों ओमफाय नोंथाङालाय हाग्रानि मा मा बेदर जानो मोजां मोनो
बेदरखौ गसिखौबो जाजोबोआनो बासिला बासिलि गैया बेयाव
उम
सबसे बेसाव अमा बेदरानो जाहैबाय आरोना
उम जेरै अ बेेसाथ' अजुर नखा जेनेबा ओमफ्राय हाग्रानि एन्जर बेफोर मोजां जाया
हिनजावफोरखौथ' बारा एसेबां मोजां मोना मोनामनाय मोनो
एम्बु एम्ब
एम्बु खौथ' जायो र'आङो एयो
नाखौ जायो ना ना
अब्ला जोङो बे मोसौ मोसाखौ मानो फियो नोंथां ओ जोंनि न'फ्राव मा खालामनो फियो जोंङो
ए बाहाय मुलाम्फा मोननो थाखाय मुलाम्फायाथ' आखायो जेनेबा फिसा फोर जायो बाराययो जेनेबा गाइखेर मोनो फिसा जाबा फानो इफोरखौो आरो सोरबा सोरि मोसौफोरखौबो फेदेरनानै फाननाय नुनो मोनो ना मोसौबो फानो रां मोनो बिदिनो नै
उम
द रोजा लागि मोनो बेम मुलाम्फा जायो आरोना इनि थाखाय फाननो खायफा खायफा उम माबा फियो
उम
बिदिनो नोंथाङा
उम
मोसौआ खैथासो दोङो नोंथांना मोसौआ
जोंना माथाम दं
हेल' औ मा मा ओरैनो मोसौआ
उ बे बोरमा मोसौ अमा दं
अ ना फिगोना फैय ना ना ना ना फिगोननो फैयानोोंसै ना जानो
मा होनदों नोंथां।
ना ना फैयोना फैया होनदों औ नाखौथ' जाजोबो गासिखौबो
जयो
नोंथां समा जाबाय ओमफ्राय द-